हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथाङा अह मा खालामदों नोंथाङा दायो
आं दा जिरायनानै दङ नोंथाङालाय
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अह
औ गोजोन मोनाबिलिनि नों नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलाय थाबाय
औ दा जों गुबै आयदायाव मोनसे गुबै आयदा लानानै रायलायनोसै नामा
रायज्लायजागोन नोंथां
औ दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि सम नङा होमबा आबादनि सायावनो लानानै रायलायनोसै नामा
जागायदो होमबा नोंथां
औ औ दासो दैज्लां बोथोर जिहेथु गायनाय फुनायनि सम जोंनि आरो बर' बर'फोराथ' बांसिनानो गायनाय फुनायाव मुखुब गायनाय फुनायखौनो जोङो मा होनो गाहाय बिदि गाहाय होननानै सानना लायोना आबाद आबादनि सायावहाय जों आबादखौनो माइ आबादखौ नो बांसिनानो गुदि होननानै सानना लायो मानो होनबा जोङो माइ माइ गायनानो मा होनो ओंखाम जायो जों ओंखाम खौ जिहेथु जों फुंनि फ्राय लानानै मोनानि मोनासिम जोङो ओंखाम जानाया फुङाव बाबो ओंखाम सानसुयावबो ओंखाम मोनायाव बो ओंखाम बेखौनो बाहायो। नङा होमबा जोंनिया जानाय आदारा? बिनिखायनो जों माइ आबादखौ गुदि होनना सानना लायो आरो। उम थांमोननिथिंलाय मा होनो दा माबायदि सोलिदों गायनाय फुनाया?
आ जोंनिथिं थ' दायो गायजोबखांबायनो मा होनो आथिखालाव जोंनिजों माने खोथिया फोनाय बे आ हुदाया एसे खमायदों माने। माने जोंनिथ माइ आबाद खो माने आस्रा फोनाय होननानै बुङो। बै आस्रा फोनाय आदबखौ बा हायो दानिया जोंनिथिं।
अ होमबा नोंसोरनिथिं होमबा खोथिया फोनानै बेफोरबायदि गायफिनो आरो न'?
खोथिया फोनाय आदबखो एसे खमाय
ए माने होमबा बिदि आस्रा फोनाय माने माने मा होनो दैफोरनि एसे मा अस सुबिदा जायो नामा नोंसिनिथिं जेनेबा?
दैनिलाय उसुबिदा जाया जानाया आगोलाव माने जोंनिथिंबो गायनाय फुनाय इदिनो थायोमोन खोथिया फोनाय नाथाय बै माने बोसोरसेसो अखा हानाया खम जादोंमोन। बै बोसोराव मान दैनि आंखाल जा आव माने खोथिया फोनो हायासैना। थ' बै बै खोथिया फोनो हा हायै बै बोसोरनिफ्रायनो माने आस्रा फोनाय आदबखौ बाहायदों आरोखि। दा बै बोसोरनिफ्राय जोंनिथिं आस्रा फोनाय आदबजोंनो माइ आबादखौ खालामनाय जायो आरोखि।
औ मोजाङानो जुदि बे आस्रा फोनायावनो माइआ जायोबालाय मोजाङानो।
औ जायो जायो माने गायनायाव जे जेरैबायदि जायो आस्राफोनायावबो बेबाद दिनो जायो।
अ मोजानो अब्लालाय। जोंनिथिंजाय आरो इ आदबखौ बाहाय माने खिन्थु दानि दिनावहाय नुनो थांला आरो जों आस्रा बिदि माइ फोनायखौहाय
अ अ अ
माइनि अनगायै नोंथांमोनथिं मा मा आबाद मावबावो?
जोंनिथिं ओ माने बेनि अनगायै जोङो बेसर, सबाइ बे खुसेर आरो आरो बे भल जिंखा बेबायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोखि, ओमफ्राय नों नोंथांमोननिथिं दायो गायनाय फुनाया जाबायना जायाखै?
औ जाबायानो बिदिनो जोंथि सोरबा सोरबा गायखांबायानो ओमफ्राय सोरबा सोरबा दा गायहांगासिनो आरो
औ औ ओमफ्राय आङो मिथिनो हागोन ना नोंथां मोननिथिं मा मा आबाद मावनाय जायो?
औ जोंथिंबो इदिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोंनिथिंजाय मा होनो तरमुस, जोगोनार, बानलु ओमफ्राय जोगोनार, खुमब्रा आरो हानि सबाइ, दालि अ फाय मा होनबाव गोन बे सिबिं, बेसर बेफोरखौ गायनाय जायो आरो जोंनिया मेसिं बोथोरावहाय आरो बोथ' सबाइखौ गायनाय जायोना माइ गायखांनायनि उनाव जोंना आलियावहाय माबा माने जायो सबबायखौ गायनाय जायो आरो आलिव असु गायनाय सबाया मोजांसिन जायो नालाय ओंखायनो आलियावबो मा होनो गायनाय जायो आरो फोनाया एसे खम जायोना फिथाइया माब्लाबा समावहाय बेनि थाखायनो आलियावबो गायनाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथांमोनथिं मा मा माय आबाद मावनाय जायोदि
जोंथिंनो दाथ' माइ माइ गोदान गोदान माइ ओंखारनाय बेफोरखौ गायो ओमफफ्राय बांसिनानो आसु माइसालि जोसा माइ। माइफोरखौ गायनाय जायो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबाफ्रा बे गोदान नार्सारिफ्राव मोननाय माइफोरखौ गायनाय जायो आरो
मोजां मोजाङानो जायोना नोंथांमोनथिं माइ आबादा
औ मोजाङआ जायो गायनो हाबालाय मोजाङ जायो
बिगा मोनसेयाव बेसेसो म फैयो
बेसेबांसो मन फैयो बेफोरखौथ' आं बारा मिथिया मानि मा होनो द' दसनि गोजौआवनो फैयो आरो बिगायाव
औ औ जोंनिथिंबो मोजाङानो जायो माने बिगा बिगा मोनसेयाव जिबानिफ्राय लानानै नैजि मनाहालागै फैयो
औ औ औ ओमफ्राय आरो जों जोंनिथिं थ माइ गायनाय आदब आरो जुदालाय जोंनिया माने आसु गायखांबाय बिनि उनाव नाराथिलि गायबावो आरो जोंनिथिंजायना
औ जोंनिथिं बेबायदि गायनाय हुदा गैया माने अखानि दैनि सायाव सोनारो नालाय दा बे अखा फैबाल'सो माने जों आबादथि मावो बेबादि जायो आरोखि बाखि जोंङनो मेसें बोथोरफोराव माने बे राज्रहायाव जानाय आबादखौ मावो
औ
बैफोरा मानि बरिं गायबानो मोनो नामा नोंसिनि जा एरैजा
मा होनदों
ए मा होनो दैनि प्रब्लेम जायोबा मानसिफोरा अबेबा अबेबा जायगाफ्राव आरो मा होनो बरिं गायनानैहाय माने बरिंनि दैजों गायोना माइ बेफोरबायदि गायनो हानाय सुबुबिदा दंना गैया होनना सोंदां नोंसोरनिथिं
अ अ जोंनिथिं बे बेबादि दैनि सुबिदालाय गैया थेवब्लाबो माने बे खाथि खाला मा होनो ओ दालांफोर दङ' बे दालांफोराव दै थायो थायो बेनिफ्राय दै थैखांनानै गायनो हानायनि सुबिदा दङ'
औ औ जोंनि बायदिनो होमबालाय एसे जोंनियाबो बिदिनो हाजोनिफ्राय फैनाय फैनाय दै मोनो नालाय ओंखायनो माने दाबल गायनो हानाय सुबिदा जायो आरो जोंनिथिंजायना
औ औ ओ नोंथांमोनथिं हाया गोजौना ना गाहाय
इदिनो बांद्राय गोजौबो नंद्राया मा होनो सम मा होनो गाहायबो नंद्राया स समानो आरो इसे इदिनो जायगा लायनानै ज बोरै हाबो बोरि हा इदि थायो आरो
अ आं सोंनायानो जाहा फैदों जे माने माइ आबाद खालामनो दैनि गोनांथि जायो नालाय अ माने गोजौ हाब बाथ' दै थाया नालाय बेखायनो माने सोंदों आरोखि मे गोजौ हाब हाबाथ' दै थाया नालाय माया आबादफोरा जाया बिदि जायगायाव
औ जेरावहाय दै दै थाया जायगा बेयावहाय माने सबाइबा सबायाइफोर फोनानै दोननाय जायो आरो माने सबायाइफोर फोनायावहाय दैया खम जायोना माइआव जेसेबांखिनि दै नांगौ बिनिफ्राय बुहुत खम लायोना सबाइफोरावहाय ओंखायनो सबाइ एबा सिंबिं फोनाय जा जायो आरो गोजौ हाब
औ नोंथांमोनथिं बोसो सोरनि गासै समावनो आबाद जायखि जाया आबाद मावनाय जायो ना
औ औ मावो मानिे जोंना दैलां मेसें आबादानो मावो होननानै बुंजायो मानो होमबा माइ गायखांनाय लोगो लोगो ओरैजाय सबा मा होनो सबायाथ' सबाय थाखाबाय बेसर सिबिं दुन्दिया दालि बेफोरखौ फोनाय जायो आरो जोंनिथि आरो बिनि अनगायैबो बानलु फोर गायो आरो दाथ' बुहुत गय आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै दाना जों जोंनिथिंजायहाय
थिं माइ आबाद जाय बे हायाव माइ आबाद मावो बे हायाव बांद्राय गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जाया आरोखि थेवब्लाबो बे सबाइ बे बेखो मावनाय जायो आं दानि बुंनाया खुसेर आरो गुबुन आबादफोरखो गुबुन हाय मावनाय जायो ओमफ्राय माइ आबादखौ गुबुन हायाव मावनाय जायो
अ जोंनिथिंजायना माने माइ हां माइ गायखांनानैनो माने माइ हाखांबाय जिहेतु ओमफाय बे नारा नारा थिलियावनो आरो नाराघरावनो माबानाय जायो मथरफोरबो फोनाय जायो नाराखौ एवालासिनो इफोरबायदि ओमफाय आरो एवनानैबो बे माइ गायनो हा हायावनो दालिफोर दुन्दियाफोर बिदि फोनाय जायो जोंथिं
औ औ मोजाङानो होनब्ला बोसोरनि गासै समावनो बाद मावनाया मोजां
औ मानो होनबा हाया ओरैनो थानाय जायो नालाय गोग्लैसोना थानाय जायोना ओंखायनो माने ओरैनो न'आव जानो आन्थाबाबो फाननो नङाबाबो न'आव जानो आन्था होननानै मावनाय जायो आरो बे मेसें समावहाय आनो
ओ मोजाङानो बेबायदि मावनांगौ
औ नोंथांमोनथिं होनबा इफोरबायदि
ओ जोंनिथिं आं दानि बुंनाय बायदि माने माइ आबाद मा मावखांनायनि उनाव बे माइ आबाद मावनाय हाया माने बोसोरनि खावसे बाहागोआ खावसे समानो गोलैनानै थायो आरो खावसे समा अ आबाद बे माइ आबादखौल' मावनाय जायो
औ
ओमफ्राय गुबुन गुबुन आबादनि थाखाय गुबुन गुबुन हाखौ बाहायो फोथारखौ बाहायो
औ औ माने गुबुन गुबुन हा थाखायो आरो माने मावनायनि
औ औ माने माने रानस्राव हायाव जानाय आबादा रानस्राव हायावनो थागोन आ ओमफ्राय दैजों जानाय आबादफोरा दै थानाय हायाव बेबायदि मावो आरोखि
औ उम उम मोजाङानो
औ
औ दे नोंथां
ओ दे